नोंथां
औ खोनदो
औ नोंथाङा ओरैनो दङ ना?
औ दङ औ दङ दङ नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
औ दा नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। खोनादोंना? हेल'। हेल' खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हा
औ हागोन दे नोंथां।
औ ओ ओरैनो जोंनि ओनसोलाव एबा जों ओ जिब जुनार फिसिनानै माबायदि रां खामायनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ जों नुनायावथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जे खुंनायावथ' सुबुङा बायदि-बायदि हाबा मावनायजों लोगोसे जिब जुनार फिसिनानै बेफोरखौ फालांगि खालामनानै ओ गावसोरनि न'खर संसारखौ खुंनाय बेफोरखौथ' जों नुनो मोनबायानो नङा होमबा।
औ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो जिब जुनार फिसिनानै सुबुंफोरा माबायदि मुलाम्फा जादों एबा माबायदि न'खर सामलायदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन दे नोंथां।
औ।
बिदिनो जोंनि-जोंनि गामि ओनसोलाव माने बिदिनो जिब जुनार मोसौ आरो बोरमा बायदिखौबो फिसियो आरो फिसिनानै ओमफाय इदिनो गोबां रां मोनो। इदिनो दाउफोरबो जोंनाव फिसिनाय नुनो मोनो दाउफोर हांसोफोर आरो जोंना फुख्रिफ्राव नाफोर फिसिनाय नुनो मोनो। दा जोंनिया गिबियाव बे मोसौखौ जोङो माथाम माब्रैल' फिसि ना जोंना लाब जाया जोंना बिमाफ्रा जुदि दसथासो थायोबा बिनि बिमा फ्रा माने बोसोरावनो बिदिनो दसथा दसथासो फिसा होयो। इदिनो जोङो माने मोसौखौ जोङो हालुसे हालिसे फानहरबा माने जोंना ब्रैजि बाजि रोजासो रां मोनो। बिदिनो जोङो मोसौ फिसिनानैबो माने जोंना गोबां इदिनो रां मोननो हायो। मोसौआ माने खस्थ' जाया आरो बिदिनो खानाय दोस्लायनाय बायदि बावसोल' जायो आरो। बिदिनो दै दौहैनांगोन सानफ्रामबो बिदिनो बेलासि-बेलासि समाव। आरो बिदिनो दैलां समावथ' गांसो मोननो थान नालाय बेयाव माने गांसोफोर हानानै होनांगौ। बायदि जो से खस्थ' जायो आरो दैलां समाव माने गांसो फोरखौ अबाव मोनगोन अबाव मोना बिदिनो नागिरना मोननो थान जायो आरो दिनो जोंना दाउफोर हांसोफोर फिसिबाबो माने इदिनो आदारफोरखौ जोङो होबाय था-थारनांगौ नङाबा दाउफ्रा देरनो नागिरा। बिदिनो जोङो लकेलनि दाउ लकेल दाउफोरनि फारामफोरबो नुबाय आङो इदिनो इदिनो बिदियाव माने फुङाव बिसोरो आदार होयो बिदिनो फुं बेला मोनासे बिदिनो आदार होयो आरो बिसोरो। बिदिनो आदार होयै-होयै होनानै बिदिनो माने देरबाथाय बिसोरो फायखारिफोर लिंहरसिगोन बिदिनो फानहरसिगोन आरो फाननानै बिसोरो एसे बुरजा मोनो आरो फैसाखौलाय बिदिनो एक्स'था दुइस'थासो फिसिनांगौ फिसिबाथाय बिदिनो मासे मानैल' फिसिनानै लाब जाया। माने गासिबो बुरजा फिसिबासो लाब जाखायो। आरो जोङो हमनाला ओ हांसोफोरखौनो फि बेखौ माने माफा मानैल' फिनानै लाब जाया बिदिनो बुरजा फिनांगौ। दा जोङो जारसि गायफोर लानो हायोबा ना जारसि गायाव माने गोबां इदिनो गाय खेर होयो जारसि गाइआ जुदि मासे गार्सि जार्सि गाय लानो हायोबा बालथिंसे गाहाम गाइखेर होनो नागिरो माने मालाबा समाव बिदिनो गांसोफोरखौ आदारफोरखौ मोजां होयोबा। दा जोङो बेफोरजों माने गोबां रां खामायनो हायो बिदिनो हटेलफोरखौ जोङो सा दखान बायदि हटेलफोरखौ जोङो बुकिं खालामनानै जों गाइखेरफोरनि दिनो अर्डारफोर लानानै जोङो हैबाय थानो हायो। गाइखेरखौ बिदिनो गाइखेरजों माने गोबां इदिनो मानसिफ्रा सा लोङो नालाय सा लोङो बिदिनो बायदि बायदि गाइखेरजोंनो मेथाइफोर बानायो। बिदिनो ओंखायनो माने गाइखेरा दा माने जोबनो थाङा आरो बिदिनो जेनबा नांगौआनो नांगौ जाबाय थायो आरो माने मानसिफ्राबो फैबाय थायो नालाय बिदिनो कास्ट'मारा बिदिनो साहा लोङो मायो। बिनि थाखाय माने गाइखेरा माने जोबनो थाङा आरो इदिनो नांबायनो थागौ नांबायनो थागौ दा जों गाइ खेरफोरनि मादाव इदिनो मोसौ जारसि गाइफोरा माने गोबां गाइखेर होयो गोबां बिदिनो फैसाबो मोनो दा जोंनि बर' जाथिफोरखौ माने एसे खम नुयो आरो मोसौ जारसि गाय फिसिनाय बिदिनो गुबुन जाथि फोरा बिदिनो गोबां मोसौ जारसि गाइ लानानै बिदिनो न'आवनो बिदिनो गांसोफोर ला हानानै होफैसिगोन इदिनो गोबां बिदिनो गाइखेरफोर गोबां लिटार लिटार बिसोरो फानहैयो बिदिनो बाजारफ्राव बिदिनो हटेलफोरफ्राव बुकिं खालामनानै दोन थायो बिसोरो बिदिनो माने बिसोरो दिन ओ पार दे बिसोरो गोबां ओ सान फ्रामबो बिसोरो गोबां रां खामायो आरो
औ
ओ बिदिनो माने मोसौ गाइखारजों माने जोङो बायदिसिना फैसा थाखाफोराव माने सहाय मोनो आरो जोङो जिब जुनार फिसिनायनि अनगायैबो जोङो फख्रिफ्राव जोङो नाबो फिनो हायो जेरै जोङो फुख्रिखौ जोङो बार' मासिया जेनेबा दै थाहांनाय जोङो बायनांगौ आरो आरो नाखौ जोङो ओ बुरजा हगारनांगौ इदिनो जोङो फुं बेला मोनासि जोङो आदार होबाय थानांगौ आरो आदार होनानै जुदि मासे नाया थिन किजि सारि केजि जायोबा बिदिनो मासे नायाबो गोबां बिदिनो अजन जायोबा जोंहा वेटआ बारा जागोन वेट बारा जानायनि जाउनाव जोंहा बिदिनो फैसा बुरजा मोनगोन आरो बिदिनो फैसा थाखाफोरा बांसिन जागोन बिदिनो अजननि सायावसो नालाय बांसिन बेफारिफ्रा माने बिदिनो टाउन बायदिफ्राव माने गोबां बिदिनो ना बेदर जायो बिदिनो बवा बवा हाथायफ्राव माने लाङो नालाय बिदिनो बेफारिफ्रा बायनानै लांफैयो आरो बेजोंबो माने नाफोरजोंबो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनसै दानि दिनाव। बिदिनो जोंनि बर'फ्रा माने बारा बेफोरखौ खामायनो नागिरा आरो दा होमबा नोंथाङा समाबो माथो आंना ओ जाना दंमोन। दा आंनि सावरायनाया बेसेयानोसै दा नोंथाङा दसे सम सावरायदो।
औ
औ
ओरैनो
हेल'
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ दा नोंथाङाथ' जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै माखासे फोरमायलांबायानो। नङा होमबा?
औ औ
औ। नायाबो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि गुबुन मोनसे बिथिं। जाय जायनि गेजेरजों जों गोरलैयै रां खामायनो हायो एबा रां खामायनायाव माने गोरलैसिनबो जायो। एसेबां खस्थ'बोथ' गैया नङा होमबा फुख्रि जावनानै लाबाय बेनिफ्रायथ' ना हगारना होबाय बेनि उनावहाय सम सम आदार होबाय
औ।
बेनि अनगायैबो जों सावरायनो हायो। जेरैहाय नोंथां बुंनाय बायदि दाउ, बोरमा, मोसौ, मैसो, बायदि बायदि न'आव फिसिजाग्रा जुनार बेफोरखौ बेफोरखौ जोङो फिनायजों लोगोसे बेफोरखौ फाननानै जों फालांगियारि बिथिङाव जों गोबां हेफाजाब मोननो हायो। जेरैहाय जोंनि समाजाव जोंनि समाजनि सुबुंफोराथ' आबाद मावनानै जाग्रा जिहेथु बेनि थाखायनो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाबगिरि जेरै जों मोसौखौ आबाद मावनायाव एबा हालेवनो आबाद मावनो थाखाय हालेवनायाव जों बाहायनाय जायो। बेनिखायनो जोंनि समाजाव जों बयबो गनायनानैबो लानो हायो। जि मोसौआ जोंनि थांनानै थानायाव मोनसे गोनांथार बिथिं एबा जोंनि हेफाजाबगिरि एबा जोङो बेखौ लोखि होनानैबो जों गनायनानै लायो आरो।
औ नोंथां।
औ। दा बे मोसौखौ जोङो आबाद मावनायाव बाहायनायजों लोगोसे जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो। आरो बे गाइखेरा जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जोंनि देहानि थाखायबो मुलाम्फा गोनां। बेनि अनगायैबो जों बेखौ फाननानै एफा एनै जों न'खराव हेफाजाब मोननो हायो। राङारि हेफाजाब मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोसौआथ फिसा जाबाय थायोना। बे मोसौ फिसाखौ जोङो फाननानै बिदिनो जोङो रांखावरि बिथिङाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जों सावरायनो हायो बोरमा बोरमायाबो जिहेथु फिसा आजायग्रा जुनार। बिनि हेफाजाबावबो जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो ओ नखरारि बिथिङाव गोबां राङारि हेफाजाब मोननो हायो। आरो नखर संसार दानाय एबा नखर संसार खौ सामलायनायाव जों रांआारि बिथिङाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो। ओरैनोथ जोंनि थांनानै थानायाव राङा रांखावरिया ओरैबायदि गोनांथि नङा होमबा। ओ रांखावरिनि थाखायनो मानसिया गुबुन गुबुन खामानि मावनांगौ जायो। बायदि बायदि बिथिङाव बायदि बायदि रोखोमनि हाबा हुखाफोर मावनो गोनां जायो। थिग बे बायदिनो जिब जुनार फिसिनानै जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो गोरलैयै ओ रां खामायनो हायो। जिब जुनार फिसिनाय। थामहिनबा बेनि सायाव फालांगि खालामनाय दा जोंनि ओ ओनसोलाव जों गोबां नुनो मोनदों। बोरमा, मोसौ, दाउ, अमा फिसिनानै गोबां रां खामायनाय आरो गावसोरनि नखर सुंथानायाव हेफाजाब होनाय एबा गावसोरनि नखरनि गथ' गथाय आरो इयुन संसारनि गथफोरखौ बिदिनो ओ सोलोंथाइ लाहोनानै ओ समाज समाजनि फारसे समाज दावगानायनि फारसे गोबां हाबा मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं। नुनो मोनगासिनो दं आरो। ओरैनोथ जिब-जुनार फिसिनाया दानिल' बा बाथ्रा नङा। गोदो गोदाइ मिथिस'हायै समनिफ्रायनो आबै आबौमोनाबो जिब-जुनार फिसिबोदों। आरो आथिखालाव एसे खमायनानै दङब्लाबो जोंनि फ्राय गोबां नखरावनो जिब-जुनार फिसिनाया आथिखालाव खमाय इसेबां माने खमायबोआखै आरो। गोदो जेरैबायदि गोनांथि होदोंमोन। आथिखालावबो बिदिनो गोनांथि होनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना सुबुङा मिथिना मोनो जिब-जुनादा जों सुबुं माहारिनि थाखाय बेसेबां हेफाजाबगिरि बेखौ जों आथिखालनि सुबुङा बुजिनो हानायलाय
गोनांथि होनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरो ओ ओरैनोथ' जोङो जिब जुनार फिसिनायाव जों खस एसेबां माने खस थबो जाया बिसोरनो थानो थाखाय जोङो ओ गग्रा एबा बिदिनो मोसौ गलिफोर बेफोरबायदि लुनानै होयोब्लानो बिसोरो थायो नङा होमबा एसेबां मानि जों बिसोरखौ ओ जोथोन लानो गोनां जाया मानि खस्थआनो गैया बेनिखाय जोङो ओ जेसेबां हायो एसेबां जुनार फिसिनानैबो जोङो नखर जिउ नखर संसार दानाय एबा न'खरारि जिउ खुंनायाव जों गोबां हेफाजाब मोननो हायो दा नोंथांजों जिब जुनार फिसिनायनि सायाव गोबां बाथ्रा सावरायबाय नङा होमबा
औ नोंथां
नोंथांनिफ्रायबो माखासे गोबां खोथा मिथिनानै लानो हाबाय
औ
दा होम्बा जोंनि सावरायनायखौ इसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां जागोन दे नोंथांसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय औ दे